नोंथां मा मा मावदों नोंथां
ओ ओरैनो दंङो दायो नोंथां आंङो नोंथांङालाय मा खालामगासिनो दंङो
आंबो ओरैनो दं खबरफ्रा मोजांना नोंथां
औ मोजां नोंथां नोंथांनियालाय
मोजांआ आंनाबो मोजां नोंथां दा जोंङो टपिकखौ औवानि सोमोन्दै लाना
औ जागोन दे नोंथां औ
नोंथां नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा औवानि सोमोन्दै माने औवाया मा मा थायो। औवाजों मा मा बानायो बेफोरखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ औवायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांआनो होनजायो मानो होनोब्ला औवाजों जोंङो गोबां माने मुवा बेसाद बानायनो हायो नंङा होनबा नोंथां
औ
औ जेराव जोंङो न' लुनायावबो बाहायो जोंङो खाथि हेबनानैहाय माने औवाखौहाय खाथि फिसा फिसा खाथिखौनो होननोसै आंङो नोंथां
औ नोंथां दे
औ बेफोरबायदि माने फिसा फिसा माबाना लानानै जोंङो सैना लानानैहायो जों न'फोरखौबो लुनाय जायो आरो जेराव माइ दोनग्रा बाख्रि जोङो बेफोरखौबो माने गामि एरियावहाय बेफोरबायदि लुनानैहायो बाख्रिफोर माबानायखौ माइ दोनथुमनो थाखाय बाख्रि लुनायखौबो नुनो मोनदों। जेरावहायो जोंङो औवानिनो आरो दुलि हेबनायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
औ औवाया जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव होयो मानो होनबा ना लुनायनिफ्राय बिदिनो जेरै संग्राय सान्द्रि आरो खादा निस्खा आरो जेखाइ खबाय बेफोरबायदि गोबां हेबनायखौहायो आं नुनो मोनदों जेरावहाय जोंङो बाहायबाय थायो जोंनि न' न'आवहाय थानाय जायो बेफोरो नंङा होनबा नोंथां
औ
औ आरो औवा हाय हायो आंनि मिन्थिनायावहाय गोबां बेलेग बेलेग आलदा आलदा थानायखौ आं नुनो मोनदों। दों आरोना नोंथां
औ
औ जेरै हायो औवा गुबै औवा बुरखा औवा थेरे आरो औवा बिजलि ना मा होनो बेफोरबायदिखौहायो आंङो हाय नाम खोनादों आरो ना आं नुनायावथ'
आरो गोबां बेलेग नाम दंबोयो नोंथां आंङो मख'जोबनो माने खुगायाव आरोना राव फैयाखै औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे औवाया मा मा दंङ बा औवाजों जोंङो मा मा खालामो
औवायाथ' ओरैनो औवानि औवाफोरखौ औवानि बागैथ' ओरैनो जोङो औवा गुबै औवा बुरखा आरो गोबां दबोैयो माने गोसोआव फैजोबा आरो माने रायखांजोबनो हाया औवाजोंथ' गोबां इदि मुवा बानायनो हायो बेफोरखौथ' औवाजोंथ' गोबां माबाखानो हायो नालाय जेरै अखुम लुनाय बेफोराव बेरा बानायनाय बेफोराव औवाफ्रा गासिबो खामानियाव माखासे खामानियाव होयोना माने औवाखौ जोंनो बांसिन बांसिन खामानियावनो नांगौ जायो जेरै बारिफ्राव बेरा दुमथेनाय जेरै बागानफोर मा मैगं थाइगंफोर बिदि गायनायाव मोसौ बोरमा बेफोरखौ बेफोरनि ओम्राय रैखा मोननो थाखाय जोंङो साइदाव इदि बेरलयो बेरायहेबो उम उम आरो जों औवा औवा गुबै आरो औवा गुबैजोंबो इदिनो खेबनाय आरि जाखाबाय नालाय ओमफायो ओ औवा बुरखानिफ्राय आरो जोंङो औवा मेवाइ मोननो हायो आरो ना नोंथांङाथ' मिथिखायो औ ओं जेरै जों बे मेवाइखौ जों जायो आरोना ने औवानिफ्राय मोनोना नोंथां
औ मोनो नोंथां
उम जेरै जोङो ना गुरनो थाखाय जोङो बे औवाजोंनो हेबनाय जेखाइ खबाय बेफोरखौ बाहायो नोंथांङाथ' मिथिखागौ नालाय
औ मिथिगौ नोंथां औ
आरो माखासे जेरै अखुमाव नुनाय बेफोरबायदि जेरै आजिखालिथ' दा बिदि औवाजों बारा हेबनायखौथ' नुनो मोनला आजिखालि थिं बेफोरबायदिजों थिंफोर बेफोरबायदिसो नुयो नालाय बांसिन न'खराव बयनिबो न'खराव
औ
आरो औवा औवा बुरखाया जाबाय बै गिदिर गिदिर इदि माबाखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय गुबैया जेरै फिसा फिसा इदि जायो बेखौ
फिसाद्रायबो जाया बांद्राय गिदिरद्रायबो जाया नङा
औ बा औ बांद्राय फिसाद्रायबो जाया गिदिरद्रायबो जाया बे जाहैबाय आरो
औ औ औ
औ
ओरैनो आरो औवाजोंहाय मा मा खामानियावहाय बाहायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथाङा आरोबाव
औवाजोंथ' बिदिनो जेरै खुन्थिया न' लुनाय फ्राव खुन्थिया बाहायनाय
औ
आरो जेरै मानसि गोथै लाङोबा जेरै औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनोना। औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ नोंथां मोननि जायगायाव औवाखौ मोननो थाङो ना मोननो थाङा?
मोननो थाङो नोंथां गोबाङैनो दङ' जोंनि ओनसोलावहायो।
औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय औवाफोर दङ'ना गैया?
गोबां दं जोंनि जायगायावबो नोंथां। माने आजिखालिथ' बांसिनानो औवा बयनिबो न'खर बारि बारि औवा नुनो मोनखायो नालाय नोंथां
औ औ नुयो
औ आरो बेखौ फाननानैनो गोबां रां जों आरजिनोबो हायो नालाय
औ नंगौ
ओ आरो जों खोनानो मोनदों औवानिफ्राय लेखाबो बानायनो हायो बेफोरबायदि दारिमिनाव लांनानै ओ दारिमिनाव लांनानै लेखा बानायनो हायो बेखौ खोनानो मोन्दों आरो नोंथाङाब नोंथाङाबो नोंथाङा फेरबाय नामा माने दारिमिननिफ्राय लांनानै औवाखौ। औवानिफ्राय लेखा बानायनाय नोंथाङा खोनाफेरबाय नुफेरबाय नामा?
खोनानायाथ' आं खोनाबाय नोंथां आं औवाजोंहायो ओ लेखा बानायो होननानै नाथाय आङो बेफोरबायदि दारिमिनफोराव थांनानै आङो ओ लेखा ओ मेगनजों नुहैथाराखै आरोना बे खौहाय जे औवाजोंहायनो लेखा बानायो। होननानै नाथाय आं खोनादोंल' मेगनजों नुनो मोनाखै आरो ना नोंथां।
औ।
औ
औवायाथ' आजिखालि गोबां खामानियावो गासिबाव गोबां खामानियावनो जायो नालाय औवाजों।
औ औ औ नोंथां।
ओ
माने जोङो औवाखौहायो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जेरैहाय न' लुबाबो जोङो जेरैहायो। औवानि गोनांथि जायो जेरैहाय माबा मोनसे सुंथानो थाखायबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो माबा मोनसे खाथ'नोबाबो जेरैहाय जों
जों नुबायानो थायो जे दाथ' आथिखालाव गोबां मानसिफोरन' लुयो जेरै आर सि सि आरो जेरै आसामथायाइप बिदिनो गोबां न' लुयो नङा होमबा नोंथां आर सि बेयावथ' जोङो गोबां औवा सुंथानानै ओ बायनायखौ जो नुनो मोनगासिनो आरोना नोंथां औ माने ओ जोङो बे सानि माने सात दलायखौ होनो थाखाय गोबां माने औवाखौहायो बिरा माने बुहुत माने सुंथानानै दोननायखौ नुनो मोनो बुहुत गोबाव गोबावनो बे सात दालायाहाय लुखाङागौ मानि जाखाङांगौ मानि बेफोरबायदि माने औवानि औवाजोंनो सुंथानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय नुदों आरो ना नों थां आङो औ आरो जों औवा जेरै औवा बुरखानिफ्राय जों नोंथाङा दि दहाय बुंदों औवा मेवाइ मोनो होननानै औ बे औवा मेवाइखौबो जोङो फाननानै दाथ दैज्लां बोथोर गोबां ओंखारो नङा होनबा नोंथां औ औ बयबो जायो औ बेखौहायो जोङो फाननानैबो गोबां रां आरजिनो मोनो आरो जों बे औवा मेवा औवा मेवाइखौबो जोङो हानानैहाय माने फिसा फिसा हानानै न'आव लाबोन फिसा फिसा हानानै जों बेखौ आसार खालामना दोननायबो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथांमोनालाय बेफोरबायदि आसार बानायग्रा बानायाबा औवा मेवाइखौहायो फानगोनना फाना
जोंनि जायगायावबो औ बिदिनो लायनानै आसार बानायनानै सोरनिबा सोरनिबा न'आव नुयो आरो माने आसार बानायनानै इदि गोबाव दोननानै जाजानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो उम जेरै ओ मेवाइखौ अनला बेफोरबायदिजोंबो जायो नोंथाङा नोंथाङाथ खोनाबाय जानो हागौ अनलाजोंबो अनलाजोंबो जायो औ आसार बानायना जानाय गोबाव दोननानै जा गोबावथ आसार बानायबा थ गोबाव दोननानै जाजानाय इदिखौ खोनानो मोनदोंना औ औ
आरो जोङो न' न'आवबो बानायनानै दोनखायो आरोना नोंथां
औ
औ
नोंथा नोंथांमोनहा इदि आसार बानायनानै जायो नामा माने न'आव
औ जायो नोंथां जेरावहाय जोंना न'आवनो औवा बुरखा थानाय हिसाबै जोंना दा दैज्लां बोथोराव ओंखारो नालाय औवा मेवाया जों बेखौ अनलाजोंबो जायो आरो बिदिनो गाव गोजा दालिजोंबो संनानै जायो आरो बेखौहाय आरो जोङो ओ उनावहाय जोङो जानो थाखाय बेखौहायो माने आसार बानायनानैबो दोनो आरोना मानो होनोब्ला मेसें बोथोरावथ मेवाइ ओंखारा जाहैबाय नङा होनबा नोंथां औ गोबां खम जायो बे औ
समाबो जाबाय नोंथां दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोन आसा खालामनाय थाबाय नोंथां दे
औ नोंथांनिसिमबो दे